हेलौ नोंथां अ मा खा मा खालामदों नोंथां
ए नोंथां नै ओरैनो जिरायलाबायना दं नोंथां
अ
नोंथाङाथ' दा जेनेबा ओरैनोसो दंखायो नालाय ना नोंथां
औ औ नोंथां जेबो खालामाखै। ओरैनो गोदाव सोराव जिरायला बायना दं नोंथां औ खोनादों। माने गोदाव सोराव जिरायना दं होनदां नोंथां।
ओंखामफोर जाखांबायमोन नामा नोंथां?
ओंखामालाय जाखांबायमोन नोंथां जानायालाय
अ मा ओंख्रि जाखो नों मा मा ओंख्रि जानायमोन?
ओंख्रिया ओंख्रियानो जोंना बुरजाथार नोंथां।
अ बुरजाथार बिदिब्ला मा मामोन बेलाय नोंथां?
नार्जिजों अमा नार्जिजों अमा ओमफ्राय खुम खुमब्राजों हांसो।
औ
खुमब्राजों हांसो नार्जि अमा ओमफ्राय आलु बाथोन- ओमफ्राय आलु फाजा बेनोसै आरो
अ नोंथां जेनेबा नोंथाङाथ' दायो ओरैनोसो दं नालाय नोंथांजों आं माने मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लाय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां दे बुंलाय आयदामोन बियो
अ नोंथाङाबो दा ओरैनो दं नालाय जेनेब्ला जोंहा सानफ्रोमबोनि जानाय लोंनायनि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां
अ आतसा बेथ' बिराद मोजां बाथ्रा नोंथां देेलाय एसे बुंलाय
दे नोंथाङा बिदिब्ला सावरायग्रोदो खोमा दे नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ जानाय लोंनायनि बागै जेनेब्ला औ औ।
आंनि जानाय लोंनायाथ' बिराद जेनेबा आं जानो लोंनाय जेनेबा जाय जायखौ मोजां मोनो बेथ' बिराद दङ नोंथां जेनेबा गिउआ जेनेबा ओंखाम जानो मोजां मोनो आरो नङा होनबा नोंथां ओंखामबोथ' आरो गासिबो जाखायो नङा होमबा
सामफ्रामबो जायो जोंहा ओंखामखो थ'।
औ सामफ्रामबो जाखायो जेनेबा जोंङो बे ओंखामजों
जेनेबा जों ओंखामखौथ' जोंङो बुंनो हायोबा जोंङो गिबियाव माइ- माइनिफ्राय मोननाय जायो माइरंखौ
औ- औ माइरंखौ सौनानै मोननाय जायो आरो औ
औ माइखौ जोङो सान्दुंआव फोराननानै साननै सानथामसो मोजां रानबाथाय माइ मिलाव सौनानै जों दिहुननाय जायो आरो ना माइ
औ।
औ बे माइरंखौनो माने सुनानै एबा एसे लानानै जेनेबा दैजों सुनानै दै होनानै जों अराव संनाय जायो आरो ना बेजोंनो ओंखाम जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जों बुंनो हायोबा जों किनथु आंना बिराद जेनेबा मोजां - मोजां ओंख्रि जेनेबा आं मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दं नङा होनबा नोंथां
औ- औ
औ जों आं बुंनो मोजां दिनो जेनेबा नारजिजों अमाखौ मोजां मोनसिनो आरो।
औ औ।
नार्जि अमाखौ जों जेबेना जिखौ बोरै दिहुनो होनबा जोङो गिबियाव बुंनो हायो जेनेबा
फाथो फाथो बेगर खौ जों फै जेनेबा जों मोनसे जायगा मोजां नायनानै एसे हाजाव ग्लिनानै एबा हालेवनानै जों फाथो बेगर थायो जे फिसा फिसा फाथो बेगर थायो आरो नङामोनोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ बे फाथो बेगरखौनो जेनेबा जों फोनानै जेनेबा जों फाथो गिबियाव फाथो बिफां खिलिग्रोयो आरो जेनेबा उनाव बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिसिगोन बेजोंनो जों फाथो खौ दिहुननाय जायो आरो जेनेबा गोथां बै समाव रानाखै आरो ना ओमफ्राय सान्दुं आव साननै सानथामसो फोराननानै एबा रांख्रब फोजोबनानै जों बे फाथोखौ फाथोआनो जेनेबा नारजि नार्जि जायो आरो उनाव जेनेबा रानख्रबजोब्बाय नालाय
ओमफ्राय इदिनो जों बेखौ जेनेबा मोनसे मना एबा मोनसे जायगा लानानै बेखौ दोननाय जायो आरो जेनेबा दोनथुमनानै जानाय जायो आरो
नंङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथांङा? हेल' हेल' नोंथां हेल'